औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नों
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथाङा।
औ औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ नोंथां आं ओ मोजाङैनो दं दायो।
औ औ नोंथाङा आंबो मोजाङैनो दं ओ नोंथाङा सम दङ। दङमोनब्ला एसे सावरायजागौमोन ना?
औ नोंथां हागोन सावरायनो।
औ औ नोंथां जोंहा ओ जाग्रा आदारनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ औ जागोन दे।
औ ओ जोंनि। बर'फोर मैगं जानायनि सायावनो सावरायनोसै दा।
औ औ जागोन दे।
औ ओ जेरैहाय जोङो बर'फोरा जायो ओ नारजि अमा आरो सबायजों ओ साम' आरो अनला खारैजों दाउ। बिदिनो जों जायो होमबाना ओ नोंथां आङो। सबायजों ओ साम' खारैखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नामा? नोंथाङा मोनजाफेरबायना?
औ औ जाबाय आं औ नं
औ नोंथां औ आङो नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै होमब्ला ना? औ औ नोंथां ओ आङो। बुंजोबलायला फार्स्टनिफ्रायनो जेरै जोंथ' मिथिखागौ साम'खौ जोङो दैनिफ्राय मोनो होननानै। ओ बिदिनो बुंलायला नामा ससेखौ माबायदि हमो मायो। डाइरेक्ट औ औ ओंख्रिखौ माबायदि सङो फोरमायखानोसै आङो।
औ।
ओ गिबियावनो जों साम'खौ उम। साफा हुनानै सुनानै लाबाय लानायनि उनाव जोंङो बेखौ ओ सारायाव होनानै एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो। ओ आरो जोङो सबायखौं संनो थाखाय जोङो सोमनानैबो दोननाय जायो सोमनानै दोनबाथाय जोङो बेखौ गुरै जानाय मोनो। ओ औ ओमफ्राय आरो सबाइखौ जोङो एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो। एवफ्रामनायनि उनाव जोङो ओ। ओ बिदिनो नांगौबायदि ओ। खारै होनाय जायो ओ आरो मस्लाफोर होनाय जायो जेरै ओ जिरा मस स्ला बानलु मस्ला बिदि होनाय जायो बियाव जोंहाथ' हालदै होआ हालदै होयोब्ला मा होनो बियो गोजा जायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बिदिनो जोङो ओ खारै। खारैखौ जोङो ओ थालिर फस्लानिफ्राय बानायो। नोंथांमोनाबो थालिर फस्लानि खारैखौ जायो ना बाजाराव मोननाय खारै जेरै सदा बिदिखौ जायो।
औ माने नोंथां जोंबो थालिर फस्लानिखौनो जानाय जायो आरो माने न'आवनो बानायनानै लकेलै ओ माने बिदिनो न'नि नेचारेल बानायनायखौ जानाय जायो आरो।
औ औ गोथावसिनबो जायो नालाय। औ ओ आरो जोङो बिदिनो ओंख्रि साम' माबाखौ सबायखौ एवखांग्रोना लानानै जों खारै होखांनायनि उनाव जों बेखौ दै हो होननाय जायो आरो। दै होनाय जोङो जेब्ला गोदौ अब्ला जों साम' खौ होनानै होनाय जायो आरो बेयाव जोङो सागं सानाय सानाय जाया। मानो होनोब्ला जोङो साम' होखांनानै सागं साना होयोब्ला जोंना साम'या गुग्रुबजोबगोन अब्लाथ' ओंख्रियानो जाजाखानाय नंखाया होनबा
औ औ नंगौ
बेदिनो
औ औ
जोङो ओंख्रि महर मोननाय जायो नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन?
औ माने बिदिनो आरो माने साम'खौ साम'याव माबा साना होनाय जाया आरो। नङाबा गुग्रबगोन नोंथाङा थिखौनो होनदों आरो।
आरो जोङो सबायखौ जोङो थावजों संनो हाया जे थावजों सं सङोब्ला आरो जोंना सबाया रुइनायानो नङा माने ग'था ग'था जागोन आरोना।
औ औ फाजि बायदिसो जागोन आरो। आरो बेखौ औ
आं बिदि थावजों संनाय ओ मोनजाबोफेराखै।
आं औ आंबो माने मिथिया आरोना बे थावजों सङो ना सङा आरो बेखौ फाटा गैया औ।
बिदिनो जोङो साम' ओंख्रिखौ बिदि संनाय जायो आरो ओ नोंथाङा औ नोंथां मोनजाफेरनाय ओंख्रिनि एसे बुंना होनो हा
औ नोंथां ओ मोनजा सफेरनाय ओंख्रि बुंबाथ' मेरला दङ।
औ नांगौ
औ माने जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोराथ' मेरलाखाना नारजि अमा बिदिनो साम'जों दाउ बिदिनो ओ अनला अब्ला आङो अनलानि सोमोनदोनो बुंसै
औ फोरमायजागोन नोंथां।
ओमफ्राय अब्ला अनला होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ अनजों बानायनाय आरोना माने मा होनगोन। ओ फार्स्टयावनो जोङो जेब्ला अनला बानायनो नागिरो अनला बानायनो। थाखाय जोंनो ओ माइरं नांगौ औ। माइरं नांग्रोगौ बे माइरंखौ जोङो ओ बिदिनो ओ सुनानै फोरानग्रोनानै ओ जोङो दिंखि बा ग्रेन्डारफोराव ओ गुनदै खालामनायखौ नुनो मोनो। औ औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ बेदरफोरजों सङोब्ला जोङो बेदरफोरखौ ओ फार्स्टावनो सुग्रोनानै माने साफा खालामगोन। ग्रोनानै संख्रि फानलु थाव होग्रोनानै सेरग्रोनानै जोङो बेखौ बेदरखौ सेरग्रोयो आरो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जेब्ला बे ओ बिदिनो ओ बेदरखौ सेरबाय सेरो एरै एरै गेजेराव एरै एरै होनानै ओ जेब्ला ओ बिदिनो पास मिनिटफोर बा बिदिनो ओ पास मिनिट सय मिनिटसोनि उनाव जोङो ओ बेदरनि उनाव दै होयो दै होखांनायनि उनाव औ दै होब्ला जेब्ला दै होयो अब्ला गोदौ ग्लब ग्लब गोदौनायाव बे अन गुनदैखौ जोङो बे बेदराव होलानाय जायो आरोना औ ओमफ्राय बिनि उनावनो बेखौ जोङो अनला होनना बुंनो गोन आरो ओमफ्राय औ बे अनलाया जाबाय जोंनि बर'आव बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि आरो बेखौ औ जों जोंनि बर' मानसिफोरा बे ओंख्रिखौ माने गासैबो जाजोबखौनो होनजागोन आरो । माने बेखौ जोंनि बर' मानसिफोरा गासिबो मिथिजोबो आरो
औ
औ औ नंगौ
आरो नोंथां औ
बुंलाय नोंथां ।
औ मा होनो अ ओ ओ संनाय नुनो मोनो अनला खारैखौ ।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ । औवा ओमफ्राय बिदिनो थाइगिर बिबार थाइगिर ओमफ्राय माबा मोनसे बिबार होनोमोनलै बेखौ बावगारबाय आं बावबाय आरो बिदिनो हाग्रानि बिबारफोरजोंबो संनाय जाया आरो थाइगिरखौ माने अनलाखौ बिदि आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि मोनजाबावखो?
औ नोंथां औ बुंनो हागोन जोङो बर'फोरा नारजि जों अमाबो जायो नारजियाव मा जायो ओ ज ओंख्रिखौ खोनायोब्लानो बिराद गोथाव बायदि मोनो आरोना नोंथां। औ आरो बियो बर'निनो मोनसे मुंदांखा ओंख्रि जेरै बयबो बेखौ बयबो जाखायोन बर'फ्रा माने औ आरो नारजिखौ जोङो बिदिनो मानसि थैयोबोला जोङो फोथायनाय दङ जे नारजि नारजि जायोब्ला जोङो माने बे मानसिजों सोमोन्दो गैला बिदि होननानै जोङो सानो। एबा फोथायो औ आरो जोङो नारजि
मानसि सावना फैयोब्लाबो जोङो बेखौ दांगारो जेरै ना गो रानजों अन्थाइ जों इदिनो जिगाब मुथासे लानानै जोङो सावनानै आखाइ हांयोबोला जोङो गोथैजों मा गैलि आदि होननानै साननानै दांनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
खौ गोबां खामानियाव बाहायो। आङो नोंथांनो ओंख्रिखौ माबायदि सङो? नारजिजाजों संनो थाखाय जोंनो खारै नांगौ । खारै नारजिखौ जोङो खारैजों सङाबा आरो गोरा गोरा मोनजागोन आरो ना बिलाइआ गेब्लेनाय नङा गोथाव मोनजानाय नङा बेखायनो कारेन्ट नांगौ जोंनो बिदिनो जोङो नारजिखौ अमाजों संनो थाखाय जोङो अमाखौ एवख्रानग्रोना लाबाय बिदिनो फ्रेस ओ सामब्राम गुफुर बानलु बायदि होनानै जोङो अमाखौ एवफ्रांग्रोनानै लानाय जायो। जायो एवफ्रांनानै जों बेखौ जायखिजाया थोरसि एबा दोनग्रा दोनग्रा आइजेंआव जोङो बेखौ दोनफिननाय जायो आरो जोङो माबा नारजिखौ सोमनानै दोननानै जों बेखौ आरो रुबोनायखौ नुनो मोनो। जों आरो बिदि सङा जोङो नारजिखौ नारजि गोरानखौ जोङो न'आव जोङो न'आव जायोब्ला आरोना फोरानग्रोनासो लायो माने नारजि बिलाइखौ जों फोराननानै दोनो सानदुङाव दसे आरो दोननानै जोङो औ अमा बेदरखौ एवफ्रांखांनानै खारै होयो खारै होनायनि उनाव जोङो ओ दैखौ रुना होयो दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला बेखौ जोङो सान सानद्रैजों आखाइजों ओरै नाफ्लेनानैहाय अन ओ सानद्रैनि गबलं गबलं जों गुन्दै गलाङोना बेखौनो जोङो न'आवहाय जोंनि न'आव बानायनानै जायो आरो बिदि ओ रुग्रोनानै बा सोमग्रोनानै नानै दोनलायनाय जाया जोंनि न'खराव
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो आरो ओ गिदिर गिदिर ओ खुंनायफोराव बिदिनो कासफोर खुंनायफोराव जोङो नारजिखौ रुग्रोयो बिदि रुग्रोब्लासो जोंना नारजिया गेब्लेयो माने मानो होनोबा जोङो बुरजा संनाय जायो नालाय
औ
न'आवथ' जानो आन्थाल'सो सङो बिदिनो रुना लाखांनानै जोङो जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो सागंबो होयो सागं होयोब्ला गेब्लेनायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खारै जोंनो गेब्लेहोयो खार बेयाव जोङो नारजियाव जेब्ला कासफोराव सङोब्ला आरो फसफोर सङोब्ला जोङो बेखौ बेयाव अमा बेदर होयोना होआ नाथाय मानसिया जेखि जाया आङो मोनजाफेराखै आङो नारजि गोजा बा नारजिजों सवाबिन बिदिसो मोनजानायाव बा नुदों आङो
औ नंगौ नोंथां नंगौओ बिदिनो सै आरोना नोंथां बुंनाय बायदि बे नारजिखौ माने मानसि गो थै थैनायावबो बाहायो ओमफ्राय जानोबो बाहायो। मोनसे बर'नि मोनसे मुंदांखा मैगं बियो जायखौ जोङो अमाजों नारजिजों होनबाथाय जोङो माने गसिबो गसिबो बर'फोरानो मिथिखायो जानांगौ आरो ना
औ नंगौ औ नारजिखौ जोङो गिबियावनो फाथो होननानै बुंनाय जायो माने जेब्ला गोरलैयाव बेखौ औ जों बेखौ गोरलैयावबो जाजायो गोरलैयाव आरो आङो बांसिन गोथावसिन मोनो माने
औ औ नंगौ नोंथां माने बेखौ जोङो दैज्लाङाव गायनानै मोननाय जायो आरोना फाथोखौ बे फाथोखौनो जेब्ला गोरान खालामो अब्लानो नारजि होनना बुंनाय जागोन आरो बेखौ
औ नारजि होननानै बुंनाय जायो औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय जोङो बे फाथोनिफ्रायनो आरो। जेनेबा बेखौ जोङो जानायावबो बाहायो। ओमफ्राय आरो जोङो बेखौनो दिरुं बाह दिरुं बाह बानायनायावबो बाहायनाय जाबावो आरो बे नारजिखौ
औ औ औ फाथोनि बस्थाफोर बा दिरुंफोर औ बेफोरनो आरोना
औ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांनि फ्राय जाखिनि मोनथिनो मोनदों बेखौ मोनथिना मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।